हेल'! औ गुड इभिनिं
औ गुड इभिनिं दे
ह
खोनादो ना
औ खोनादों
अ मा खालामदों
दंथयो जिरायनानैनो
दा टपिकनि सायाव रायज्लायसै दा
औ दे
एसे खोन्थानानै होलांग्रदो दे फालांगि फालांगिनि एसे बेफार फालांगिनि बार एसे फोरमायलांदों
औ ओ जोंनियावथ' ओरैनो जेनेबा लकेल फालांगिनि बागै रायज्लायनोसै आङो
औ
दानियाथ' जोंनाव गोबां रोखोमनि जेनेबा फालांगि खालामनाय नुनो मोनो जोङो जेनेबा लकेलफोराव बुंनो हायो जेनेबा बेफोरनो गय गय फिथाइफोरनि फालांगि खालामो मानसिफोरा जेनेबा फाथो फाथोफोरनि खालामनाय नुनो मोनो बोथोराव आरो बोथोर लायै बोथोर आरो बिदिनो माइ माइफोरनिबो साप्लायफोरबो हर ना माइ दानिया जेनेबा लकेलनिफ्राय जोंनिफ्राय लानानै ओमफ्राय पेकेट खालामनानै बेलेग जायगाफ्रावबो साप्लाय हरनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय गयफोराबो बेफोरबायदिनो जेनेबा माखासे सफायफोरा बायनानै लानानै बिदिनो माबा माबि बुस्थु आलदा आलदा ओ जेनेबा जाग्राफोर बा बानायानानै जों नुनो मोनोना
औ
आरो बिदिनो जेनेबा आथिखालाव जोङो हिनजावफोरखौबो गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनाय नुनो मोनो गामिफोरावबो जेनेबा सहरफोरावबो गामिफोरावबो स्पेसियेलि औ जेनेबा मैगं मैगं बेफारि गोबां रोखोमनि हिनजावफोरखौ जों मैगं आरो बाजारफोराव जेनबा अमा फिसा फाननाय दाउ ‌ माने बर' बेजों माने बिजने आखा फाखा जाबाय आरो बिजनेसाव जोंहा फालांगियाव माने गाव माने न'आवल' मावनानै जानाय बेफोरबायदि नंला आरो बाहेरायावबो ओंखारनानै जेनेबा मानसिफोरजों फालांगियाव आखा फाखा आरो जेनबा बिदि मासे हटेल दखान
औ
औ। जेनेबा दानाय लुनाय बेफोरबायदि दानानै जेनेबा भारेरायाव फाननाय
औ।
बिदि नुनो मोनो जोङो औ नोस नों नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि जेनेबा बेफोर बायदि।
जों औ औ जोंनि जोंथ फालांगि जेनेबा फालांगि होननानै बुंङोब्लाथ जोंहा फानलाय बायलाय जेनेबा। बेफोर बायदिसो फालांगि होना होनबा जेनेबा जोङो फालांगि गिया जोंनिथिंबो नोंथांमोननि बाइदिनो जेनेबा बांसिनानो गय माइ ओमफाय बेफोरखौनो बांसिन खालामनाय नुनो मोनो आरो जोंनि थिंजाय। जेनेबा ओमफाय बिदि फानलु। जोंनिथिं फानलु सिब्र गायो नालाय फानलुखौबो जोंनिथिं गोबां गायो जेनेबा जोङो गयनि समाव हाय जोङो गय बुथुमगोन आरो जेनेबा माइनि समाव जोङो माइखौ माइनि फालांगि खालामगोन। बिदिनो जोंङो बानलु गायनाय समाव बानलुनि जेनेबा बेबायदि गोबां बायदि बोथोर जोङो खालाम मो आरो दा बेफोर बायदिनो जोंहा माखासे जिफोरनि फालांगिफोरबो दङ जेनेबा जोंहा खाथियावनो जोंहा खाथियाव थानाय हादोरसायावनो जोंहा माखासे जिफोर लाङो आरो जेनेबा। नै बावहाय स्टेटयाव हाय
औ।
अरुणाचलाव जेनेबा बेफोर जोङो माखासे बर आइजोफ्रा गोबां दानानै जेनेबा जिफोर दानानै बिसोरनि गाननाय ट्रेडिसनेल। जिफोरबाय जोम बर आइजोफ्रा गोबां दानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनिथिं जाय ओ बेफोरनि माखासे फालांगिफोरखौबो खालामनाय नुनो मोनो। मानो होनोब्ला आजिखालि बेफार फालांगिया। फालांगि खालामनो जोंहा बर हिनजावफोरा गोबां ओ रोंगौथि गोनांखौ जों नुनो मोनबाय आरो मानो होनोबा जोंनि बर आइजोफोराबो दाना गोबां बिदिनो गासैबो गासैबोनि फारसे जेन जेनेबा सब फाले गासैखौबो खालामनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जेरै मैगं थाइगंनिफ्रायनो हमनानै जि जोमनिफ्राय जेनेबा बिदिनो खायफा खायफा जोंनिथिं जाय बिदिनो ओ हाथाइ बाजारफोराव बयलार बेदरफोर दाननाय अमा बेदरफोर दाननानै फाननायफोरखौबो जों नुनो मोनसै आरो आजिखालि दा सिगां समावथ एसे बांद्राय गोबाव नुनो मोनामोन नाथाय दानि समावहाय माने आइजोफोराबो हौवाफोरजों समान समान माने बेफार फालांगि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा बेफोर बायदिनो नखर नि अनगायैबो हिनजावफोराबो माने बेफार फालांगि खालामनानै गावनि नांगौ जानाय माखासे नखर सुंथानायाव ओ रांखावरिनि फारसे एसे हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। बिदिनो खायफा खायफा हौवाफ्रा थायो जेनेबा बेफोर बायदिनो हिनजावफोरा मावोब्ला हौवाफोरा ओरैनो जे नानै नयाव थाबाय थानानै इदिनो जौ जुवा लोंनानै गेलेनानै थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
गासैबो नंजोबा मा ओ खायसे आरो बेफोर बायदि थानायखौ जों नुनो मोनो जोङो बेफार फालांगि खालामनोबा जोङो मोजाङै खालामनांगौ जेनेबा जोङो बिदिनो जि जेनेबा फालांगिखौ खालामगोन जों बेखौ खालामबाय थानांगोन। मानो होनोब्ला जोंनि बर' फोरखौ जोङो नुनो मोनो जेनेबा माखासे सुबुंफोरा जेनेबा साननैसोल जेनेबा। फालांगि खालामनानै बिदिनो उम एसे फालांगिया ओ एसे देरब्लानो गोबां गोदान गोदान जेनेबा माल मुवाफोर जेनेबा दखानफोर होयोब्ला जेनेबा गोदान गोदान मुवाफोर बा दखानफोरखौ फेदेरनानै बिसोरो गाव सोरनि माखासे रां रुफाखौ बेफोरावनो जेनेबा फोजोबनानै लायो। आरो उनावहाय जेनेबा बेफोरावनो गैया जाहैयो आरो बेफोरखौबो जों नुनो मोनो। नाथाय गुबुन हारिनि सुबुंफोराहाय बेफोरबायदि जोंहा माने मोनसे फिसा जायगाफोरावनो माने गोबां ओ मुवा बेसादफोरखौ सोनानै दोननानै बेयावनो गोबाव समसिमहालागै फाननानै बेफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननायखौ जों नुबाय थायो आरो। नाथाय बर'फोरनिया एसे ओ मोनोब्लानो थां थाखा फैसा थायोब्लानो माने गोबां देेर गानायखौ लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो दा बेफोरबायदियानो र माखासे मानसिफोरा फ्लबबो जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ।
दा बेफार फालांगि खालामनायाबो माने ओ दे बुं नोंथां।
माने माखासे जोंनिथिजाय जों नुनो मोनो आरो जेनेबा ओ फालांगिखौ खालामनोसै स्टार्ट खालामो खिन्थु माने बिसोरो मा जायो जेनेबा एसे माबाहांबानो फैसा थ मोनहांबानो आरो एसे फैसा मोनबाथाय माने दखानफोरखौनो बन्द'सो खालामनानै दोनो ओमफ्राय माने बै फैसा मोननायखौनो बाहायनोसै ओमफ्राय दखानखौ बन्द' खालामनो दोनसै ओमफ्राय बेबायदिबाथ' मानसिफोरा जेनेबा दखानाव माने मोनसे ओ पारमानेन्ट स्टल थाबासो ना जों बेवहाय मोनबाय थायो होननानै थांबाय थायोना दखानफ्राव जेनेबा बे जायगायाव मोनो होननानै जुदि नोङो दखानखौनो बन्द' खालामनानै दोनोबा जों जेनेबा बे जायगायाव थांनानै बन्द' मोनहैयोबा रावबो थाङा जायोना। बेयावनो माने सोरनाबा सोरनाबा बिजनेस बेफोरबायदि फालांगिया माबा जालाङो आरो ना डाउन जानानै थायो ओमफ्राय जुदि जोङो नांबाबो नाङाबो खायफा खायफा जायगाफ्राव जों नुयो जेनेबा जेनेबा सिलंफ्रावनो होन। सोरबा अबा जायगायाव होन। बिसोरो मानसिया थालायलायानो जेनेबा बिसोरना न' गावसिनि खा थियावनो मोनसे दखान खुलिगोन ओमफ्राय बे नांबाबो नाङाबाबो बिसोरो बे दखानखौ होबाय थागोन आरो माने एफाथ' बिसोर गावसोर लकेल थ' बिदि बायलायनायखौ जों नुनोनो मोना जायफोर टुरिस्फोर थाङो मानसि बिसोरसो बायोना बिसिनिखौ बांसिनानो जेनेबा बिसोरथ' माने देरबा बो देराबाबो बिसोर होबाय थायो आरो माने मोनसे सम बेनो जे एफा एनै बिनिफ्रायनो मोनदेरो फिरबो बिसोरो बेखौ बन्द' खालामनानै दोना आरो। ओमफ्राय जोंनियाव खिन्थु एसे मोनाबानो मानसिफ्रा बल खालामनोसै। ओमफ्राय ओरैनो थानसै दखानफोरा बिदियावनो बिसोरो देनो हाया जायो आरो माखासे।
औ।
ओमफ्रायो जेनेबा जों गुबुन जाथिफोरखौ नुनो मोनो बिसोरो माने बै बिजनेसनि फैसाफोरखौ एक्सट्रा माबा खालामनानै दोनखायो आरोखि। माने बेजोंनो बिसोर बिजनेस खालामो खालामगोन आरो बे फैसाजोंबो सालायगोन बेबायदि टाइपनि आरो जोंनियाथ' बेबायदि ननोङाना दिनै मोनबाय गाबोन जाद लाबाय बेफोरबायदि टाइपनिबो जों म मानसिफोरखौ बिराद नुनो मोनो फैसा थाखा दं होननानै बाहायलाबायनाय बेफोरबायदिबो जों बिराद नुनो मोनो
औ
आरो जोंहा दंपा खालाम
औ औ
थांथनो हायाखै होननानै
औ दान आरो खायफा खायफा जायगाफोराव जों नुनो मोनसै आरो जेनेबा बिनो बिजनेसफोराव दावगानायफोरखौ जेनेबा बेफोरबायदिनो गोबां माखासे जेनेबा जोङा जोंनि एरियाथिंथ जेनेबा जि दखानफोर जानानैबो ओ आइयो
औ
फोरानो माने नखरफोरखौ सालायनायखौ जों नुगासिनो दं आरो जेनेबा बेयो दिनै गामि एरियाफोरनिफ्राय जिखौ जि माखासे ओ दानाय जिफोरखौ जेनेबा आखायनि जिफोरखौहाय लानानै थाङो आरो बर आइजोफोरनिफ्राय ओमफ्राय बे मोन मोनसे स्टर खुलिनानै दोनदों बेै स्टरनिफ्राय माने बियो उ गोजान गोजान जायगाफोराव बे साप्लाय खालामो माने आरो बे गावबो थांनानै फानहैयोबो आरो बिदिनो अनलाइन करिया बायदिसिना बेफोरबायदिबो हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना दा
मानसिफोरनो हरो आरो ना जेनेबा जोंनि मानसिफोरनो औ
औ औ दाथ गोबां जेनेबा जोंनि ओ बरनि सेलिब्रिटि माखासेफोराबो बेफोरबायदि बेफार फालांगिफोराव हाबनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ औ
औ दा बेफोरबायदि गोबां माखासे दो सुबुंफोरा बेफार फालांगियाव एसे बांसिनै गोसो होनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दायो बर सुबुंफोराबो बे दा नोंथां जोंनाथ समाबो जानानै फैबाय एसेनो दोनथनोसै नामा
औ औ दे जागोन दे